हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ।
औ नोंथां आं दा नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे गोथाव गोथाव ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंहा बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायोआनो आरो जाखायोबो आरो बे दोरोङारि ओंख्रिफोराव जोंहा मा मा गोलैयो होनना बुङोबा ओ बिदिनो अनला दाउफोर गोगलैयो आरो सबायाइ, साम' नारजि, अमा, नाफाम बेफोर आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा आरो गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरबो जायो जेरै ओ मैद्रु लाफा मैद्रुफोर जेरै बाहाय लाफायावहाय गोबां खुदुना थायो ओ लाफा ओमफ्राय थुवा बेफोरखौ लाफा खारै जायोना बेबायदिबो जायो आरो ओमफ्राय आरोब गोबां रोखोमनि बांसिन ओंख्रिफोरखौनो जायो जोंनि बर'फोरा उ बिदिनो खांख्राइ ना बेफोरखौबोथ' जायोना दैमानिफ्रायनो मोनो बेबायदि आरो दा नोंथांजों आङो जोंनि माखासे दैमाफोरनिफ्राय मोननाय नाफोरनि सोमोन्दै बेफोरखौ माबोरै सङो बेखौ खोनन्थानोसै नामा नोंथां।
दा ओ ना नाखौबोहाय जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो। जेजोंबो जेरै मैथाजों नाजों थारुनजोंबो जानो हायो थाइगिरजोंबो जानो हायो जा जोङो जेरै जानो गोसो बेबायदिनो जों जानो हायो आरो नाफोराबो गोबां रोखोमनि थायो आरो ओ जोंहा बांसिन ओ थै जानायनि थाखाय माफोर नाखौ बाहायोमोन ना सिंगि ना मागुर बेफोर नाफोरखौ बांसिन जानो जानाय जायो आरो नाफोराथ' जोंहा बरफ बे नाफोरबो मोनो बेफोर नाफोरा जोंनि देहायाव बांद्राय माबा ओ माबा लाबोवा आरो जोंनियावहाय मा होनोमोनलाय देहाखौ जौगानायावहाय बेयो बांद्राय मो दोद खालामा मानो होनबा बे बरफ'नि सोना ना बेफोरखौ बांद्रायबो जाजाया जाहा दैमानिफ्रायनो गोबां नाफोरखौ मोननो हाखायो बैफोर नाफोरखौ जोङो माबोरै सङो माबोरै जायो। बेखौ जोङो दा जोङो रायज्लायगोन आरो दा जोङो नाखौहाय गुरनानैबो लायनो हायो जेखाइफोरजों जोंहा बर' हौवाफ्रानो गोदोखौ हेबखायोमोन दासिमबो हेबो दा बे जेखाइफोरजों जोङो नाफोरखौ गुरनानै लायनानै लाबोनानै जोङो मैथाजोंबो संनो हायो। सिगाङावनो जोङो नाफोरखौ मोजाङै आयसाफोरखौ गारनानै लाग्रोजोबनांगोन। आरो बै ना खर'फोराव जेरै बारजाफोर थायो। बेफोरखौ जोङो मोजाङै साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन ना खर'खौबो जोङो मोजाङै फोसाबनानै लानांगोन आरो बेवहाय हाफोर थायो। बेखायनो बेखौ मोजाङैहाय सुनांगोन सायनांगोन आरो ओमफ्राय ओ नानि माखासे खिफोरखौ जोङो गारनांगोन बेबायदि ओमफ्राय जोंहा मैथाजों जानोब्ला ओ दैज्लां बोथोरावथ' बयनावबो न'खराव मैथाया थाखायो एसे एसेब्लाबो फोनानै ला खा थारो दा जोङो मैथाजों जायो गरम बोथोराव बांसिन मैथाफोरजों जोंहा जानो गोसो जायो आरो दा मैथाजों जानोब्ला जोङो ओ बांसिन बिदिनो सोरबा सोरबाथ' मैथा ना गोरलैफोरखौ ओ बिदिनो माखासे थाव होवगाराबो संनानै जायो आरो ओमफ्राय ओ एसे गिदिर गिदिरफोरखौ जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोगोन थावआवहाय एसे मोजाङै नाखौहाय बेनि उनावहाय जोङो मैथाखौ आरोबाव संख्रि। बानलु सामब्राम होनानै एवनानै लागोन आरो मैथाखौ। बेनिफ्राय मोजाङै एरग्लिनानै लानानै एवनानै बावहाय दै होगोन आरो। आमफ्राय दै होनानै जोंहा मैथाया मोजाङै ग्लाब ग्लोब गोदौबा। बेहायबो एवफ्रामलांनानै माखासे नाफोरखौ हरनाय जायो आरो। आरो मा होननानै बुङोब्ला ओ बे मैथाजों नाजों संनायावहाय मैथाखौ बांद्राय बुरजा होयोब्ला ओ बांद्राय बुरजा होयोब्ला जोंहा मा गोखैया बांद्राय जायो आरो ओंखायनो मैथाखौ एसेल' होनो नांगौ। बांद्राय मैथा होब्ला जानोबो हायो बेबायदि जागोना खोनादों। दाना नोंथाङा दा मैथाजों जोंहा खांख्राइखौबो जानो हायो। खांख्राइाबो दैयावनो थायो। आमफ्राय बे खांख्राया ओ बिदिनो दाबुफोर थायो आरो ओमफ्राय बेजों खेबजाबाथ' मानसिफोरनि आखाइफ्रानो गब्लुंनो नागिरलायो आरो। बे खांख्राइजोंबो जोङो जानो हायो खांख्राइखौबो जोङो साफा खालामनानै लोनांगोन सायनानै लानांगोन आरो। दाबुफोरखौ गारनांगोन आरो बिनि माखासे बिखंफोरखौ गारनांगोन आरो। जाजाग्राखौल' जों लानानै मैथाजों जों संनो हायो। बे खांख्राइ मैथायाबो जोबोद गोथाव जायो। औ बिदिनो गोदो ओन्दै समावहाय ना हमनाय समफ्रावहाय अरजाफेरनो मोनदों आरो ना ओमफ्राय। बे खांख्राइफोरा अरोबाथ' जोबोद साखायो नङा होमबा आरो दैमायाव थानाय जेरै ना सिंगिफोर बिसोरबो गावो आरो ना सिंगि ना थेंगोनाफोर बेफोरो गावो आरो बेफोरखौ जों मोजाङै हमनो नांगोन जुदि हमनोब्ला बेफोरखौ जानला मोनला हमजाया आरो। मानोना बिसिना ओ गोफार गोफार सु थायोना बेफोरखौ बे हाब्बाथाय जा ओ देहायाव गोबां सानाय मो सोमजियो आरो ओंखायनो बेफोरखौ मोजाङै जोथोन ओ थाल लानानै हमनो नांगोन आरो। आमफ्राय खांख्राइ मैथा बेफोरबो गोथाव जाथारो। ओमफ्राय ओ बेजोंहाय लोगोसे जे मैथा ना सङोब्ला दालिफोर संदेरोब्ला मोजां जायो। जुदि बाथोनब्ला मै थाजों नाजोङा ओमफाय जहलबाथ' बे मैथा नाया जहलानो गोथाव जाखायो। आरो बेजों बानलु थाइसे थाइनै लादेरोबावदो होमबानो जोबोद गोथाव जायो आरो। आमफ्राय बेबायदिनो जोंहा ओ दैमानिफ्राय दैमायावनो गोबां रोखोम जेरै- नाफोरखौ मोनखायो खांख्राइ मोनो। आरोबाव जोंहा साम'फोरखौबो मोनखायो दा सबायाइ साम' संनाया बेबायदिनो आरो। सबायाइजों जोंहा ओ टमेट' बायदिबो एवनानै जानो हायो नोरसिंबो बिदि एवनानैबो जानो हायो आरो। दा नेरसिं खौ होनानै एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो बे नेरसिंनि मो दोमनायजों साम' ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो। बे साम'खौ जोंहाथ' सिगाङावनो दैनिफ्राय लाबोखानांगोन बेनिफ्राय साम'खौनो दाखोन गारनांगोन। बिनिफ्राय बिनि खिथुफोरखौ जोङो दाननानै लानानै साम'खौ मोजाङै मानजिना लानांगोन आरो। आमफ्राय मोजाङै ओ साम'खौ संख्रि था बानलु थाव सामब्राम होजोबनानै मस्ला मस्लि होनानै एवनांगोन आरो साम'नि दै रानजासे मोजाङै ओमफाय बेनि उनावस साम'नि दैया रानोब्ला आरोबाव दैखौ जोंहा दै एसे होनानै बे साम'खौ फोमोननो हायो आरो। आमफाय टमेट'खौ जों हरगोन टमेट'आथ' दसेनो रुइखायो नालाय टमेट'खौ हर बावनानै एसे दै होबावनानै ओमफ्राय दैखौ रानहोजोबबानो जायो आरो ओमफाय बिदिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोर हरनो हायो दा नोंथाङाबो माखासे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मा मा ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला गोथाव जायो बेखौ खोन्थानो हागोन।
औ नोंथां जोंहा गोदो गो दायनिफ्रायनो बर' हारिया माखासे जानाय लोंनाय जोंहा थांना थानो थाखाय जोङो माखासे जामुंफोरखौ जाबोदों लोंबोदों दा बेनि गेजे जेरावनो जोंहा मुंदांखायै जोङो जि आइ टेक मोननो हादों। दा बेफोरनि गेजेरावनो मख' थावा जाहैबाय जोंहा लोंनायनि बेलायाव जौ गोरान आरो माइब्रा जौ बिदै दा आरोबाव जोङो जि आइ टेक मोननो हानाय माखासे ओंख्रि फोरानो जादों जोंहा अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन बेफोरनो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो आंङो नोंथांनो जौखौनो फोरमायनोसै नोंथां जौआ मा बुस्थु आरो बे खौ मानो नांगौ बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय माबोरै बाहायबोदों मानो बाहायबोदों आरो बे खौ माबोरै संनाय जायो माबोरै जौ बिदैनिफ्राय जौ गोरान दिहुननाय जायो बे खौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै दा नोंथाङा ओ बेफोरखौ रोङाब्ला बा मिथियामोनब्ला सोलोंनानै लानो हागोन नोंथां। दा जोङो जौ संनाय होननानै बुंङोबाथ' जौआ जाहैबाय मोनसे निसा बेसाद। जोनो बेखौ गोदो गोदाय सावरि बादालिफोराव मा होननानै बुङो बाहायनाय जायोमोन जेन' जोङो गोदो गोदायथ' बेबायदिनो हाजिरा मुजिरा मावनाय बेफोर बारा गैयामोन जोङो सावरि बादालिनि गेजेरजोंनो गाव गावनि खामानि बा हाबाफोरखौ दिखोनै लानाय जायोमोन दा बै समाव ओ जौजों ओ सावरि बादालियाव जौखौ ओ जौजों सावरि बादालिखौ खुंनाय जायोमोन आरो। दा जोङो जौ संनाय होननानै बुंङोबा जोङो जौ संनो थाखाय जोंनि बे जाग्रा माइरं ना बेखौनो रुनानै ओ गिबियाव रुनानै बा संनानै लाग्रोनाय जायो दा बेखौ प्लास्टिक बा थालिर बिलाइफोराव ओ मोजाङै फेनलानानै खुरनानै जों गुसु खालामनो नांगौ दा बेयाव जोङो एमाव होनो नांगौ दा एमावखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुंङोबा जोङो बे जों जाग्रा माइरंखौनो सोमनानै दसे सम दै सर' होनानै जोङो बेखौ उवालफोराव देनाय जायो आरो बेजों लोगो से माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जाहा जे दंफां राखेब मोखोना बिलाइ औवा बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ होनानै देग्लिफानाय जायो आरो। दा बेबायदिनो बेखौ देग्लिखांनानै जोंहा दै सारस्रोनानै लाद्रा खालामनाय जायो आरो बेयाव मोनसे एमाव खर' होननाय जायो एमाव खर'खौ सार सिफ्रुनानै सारनाय जायो जेन' एमावखा ना जोङो जे राखानाय एमाव बेखौ सिफ्रुनानै सारनानै होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बे खौ एमाव खौ बानायनाय जायो आरो दानिया जोङो बे जोंनि जे माइरं सोमना संनानै जोंहा गुसु खालामनाय बेयाव बे एमावखौ देग्लिनानै जोङो सिफ्रुनानै मोजाङै लगायनानै होनाय जायो दा बेनि उनाव बे लगायनाय जुमाय संनाय बेखौ जोङो खोबनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो माखासे साननि उनाव ओ बियो एसे एसे बिदै जेरमायनाय जायो दा बेखौ दिखोनानै जोङो गोदो -गोदाय थिंख्लियाव सोनाय जायोमोन। आथिखालावथ' जोङो बाल् बालथिंफोरावनो सोनायखौ नुनो मोनो। दा बाल्थिंफोराव सोनानै दोननाय जायो माखासे समहालागैनि उनाव बियो बिदै ओंखारगोन दा बै बिदैखौनो जौ बिदै होननाय जायो। दा बे जौ बिदैखौ जोङो माइब्रानि बा माथानि संनो हायो जों माथानि होननानै बुङोबा ओरैनो सार जों जाग्रा माइरंनि संनाय माइब्रा होननानै बुङोबा जों माइब्रा माइरंनि संनाय दा बेबायदिनो जौआ माब्लाबा गोखै जायो माब्लाबा गोदै जायो आरो बोथोरखौ लानानै। माखासे जाहोनाव बियो गोखैबो जानो हमो दा बे जौ बिदैया जाबाय दाना जोंङो जौ बिदैनिफ्रायनो आरोबाव जौ गोरानखौबो जोंङो दिहुननो हायो। दा जौ गोरानखौ दिहुननो थाखाय जोंङो बा जौ गोरानखौ माबोरै बानायो बेनि थाखाय जोंङो मिथिनो गोनांब्ला जोंङो गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो जोंहा बे मोनसे जौ गोरान दिहुनाय आदब दंखायो। जे जोंङो दोस्राव होननानै बुंङो जोंङो बेफोरखौ हाथायाव बायनानै मोनो। देसावा गुबैयै जोंङो हानिफ्राय बानायनाय जेन'बा जेरै जोंङो माखासे थिंख्लि बायदिसिनाखौ बानायो बेबायदि खान्थिजों बानायनाय जायो दा बै जौ बिदै जे जोंहा थौआव दोननाय बेखौ जोंङो सोमनानै लाग्रोनो नांगौ हरसे सिगां जोंङो बेयाव दै होनानै मोजांङै सोमनानै दोनोब्ला बे दैफोरा जौजों मोजांङै गोरोबनानै थायो। आरो बेबायदिनो जोंङो बेखौ अरदाबाव जानो नांगौ बिनि सायाव जोंङो दैेसाव होनो नांगौ दैस्रावनो जाहैबाय जोंहा जौ आ जावग्रा एबा नलिनि गेजेरजों जोंङो जौ फसर हरग्रा टेस्टावा मोननै रोखोमनि थायो। देसाव सिंङावनो जौव जावग्रा थाखानाय आरो बे बेबायदिनो जोंङो नलि गोनां बा पाइप गोनां थायो। पाइप गोनांखौ जोंङो बथलाव आजावनाय जायो नाथाय जोंङो सिंङावनो आजावग्रा थायोबा जोंङो बेयाव जेबो बथलनि हेफाजाब नांङा बेबायदिनो आरो बे डेक्सावनि सायावनो जोंङो मोनसे जे अदाबाव जानाय बा गोग्गो थौ बा थौ गुफुर बेखौ होनाय जायो। बेबायदि बिनो जोंङो रुगुं -रुगुं बा जरायनाय जयेनटखौ जोंङो दिरुंफोरजों फाननानै जोंङो हाब्रुजों मोजाङै लेथेनानै लानाय जायो जाहाथे बारा ग'वा बेबायदिनो गाहायाव अर सुनानै होयोबा जौ बिदैया खफ' जानानै गोजौ फारसे दावखोयो। बिनि उनाव जोंङो ओ दोसावया गोब्लं थायो नालाय बेजोंखौ फवा थांनानै बै दै गुसुजों गुदुं खफ'जों नांनानै मोनसे दैया थर थरथिं -थरथिं सोमजियो दा बै थरथिं- थरथिं जे गोलैनाय बा जमा जानाय बे जौआनो जाहैबाय दैयानो जाहैबाय जौ गोरान। दा बेखौ जोंङो लोङोबा फेनाय मोनो आरो बेबायदिनो जोंङो बेखौ सावरि बादालियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोंङो माखासे ओंख्रिफोराबो बेबायदिनो जोंनि मोनसे जोंनि दोरोंङारि ओंख्रिफोर जोंहा दङ दा बेखौ जोंङो जायो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै